हेल'
औ नोंथां
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां हेल हेल' खोनायाखै नामा नोंथां।
औ नोंथांनि खोनादों दासो खोनाबाय।
नोंथाङा औ खोनादों नोंथाङा मा खालामगासिनो दं।
अ खालामनायाथ' जेबो खालामाखै नोंथां ओरैनो दंथ'यो जिरायनानै
अ नोंथाङा आंजों बाथ्रा एसे रायज्लायनो हागोन नामा फ्रिबा
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ।
मानि बागै सावरायनो नोंथां।
आं नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना जाबाय बर'नि बाथ्राफोरावनि बागै एसे एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंजों
अ बर'नि बाथ्रा फाव
औ।
औ जेनेबा बैफोर थुरै नुब्ला बा थिगारो होननाय बेफोरनि बागै नोंथां
औ औ न थां
अ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन
नोंथाङा फोरमायगोन ना आं फोरमायना होनांगौ
नोंथाङा फोरमायना होदो खोमा द आंनाव बा अबेबा अबेबा बुजिस्लाबानो
औ औ आंबो माने माखौबा माखौबा बांद्राय मोजाङै मिथिजोबा आरो। थेवब्लाबो आं जाखिनि मिथियो बेखौनो खिन्थानासै नोंथां।
नोंथाङा जाखिनि बुजिदों ओंथिफोरखौ एसे फोरमायनानै होसारदो गुवारै
औ नोंथां औ औ औ जेनेबा ओ थुरै नुब्ला बाथिगारो बेनि बागै बुंग्रोनोसै नामा नोंथां
बेनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय नोंथां जेनेबा जाय मुवाखौ नांगौ जायो माने बे मुवाखौ जेराव मोनो बेहायनो थांनानै माने बेखौ लाबोनायनि राहा खालामथारो आरो ना। आरो थिग बेबायदिनो जेरै हाबा जानो माने बैसो जानाय सेंग्रा थाब्ला
बिनि जरा खालायनो थाखाय सिख्लाखौदि नायहैयो नालाय
औ औ
बे सिख्लाखौ नायहैनो थांनाय समाव माने बिबान बानना लांब्ला बे बाथ्राफोरखौ बाहायो आरोना नोंथां थुरि नुब्ला बाथिगारो होननायखौ आरो बेबायदिनो जोंहा दंबाबो सिखावनि सालाया खान्दा होननाया बेखौ नोंथाङा मोनथियो नामा सिखावनि सालाया खान्दा होननायखौ
आं मि-मिथिनाय जायाखै नोंथांखौ
औ बेयो माने ओ
औ औ सिखावनि सालाया खान्दा माने ओ सालाय गुसुं मानसिया माने रायज्लायनायफ्राव माने सौथुयोनो आरोना बेयो माने बाथ्राफ्रा माने रोखा रोखायै बेरखाङा बुजिबाय दा
औ
बेनिखायनो ओ बा बेबायदिनो ओ सिखावफोरा जेनेबा सिखाव खावनानै हमजाब्ला माने सालाय खान्दा मानसिनि बायदि बाथ्राखौ हमथा हमथा खालामनो नागिरदों थार बाथ्राखौ माने बिसोरो थगायनो नाजायो आरोना औ ओमफाय बेबायदिनो औ औ नोंथां औ माने मोनसे नंखाय बाथ्राखौ बुंनो थांनायाव माने औ गुबुन नंखाय बाथ्रा बुंदेरबावो आरोना बिसोरो
औ बेयाव ओ बोरैबा गोरोन्थि जायो नालाय ना नोंथां
औ औ औ औ ओमफाय बेबायदिनो बिसोरो औ औ बिदि माने हमथा हमथा बाथ्रा बुंनायावनो माने सौथुयो आरो आनदायो ओमफ्राय
आतसा औ
बुजिबाय दा औ बेखौनो माने फोरमायनो थाखाय बे बाथ्राफोरखौ बाहायो आरो सिखावनि सालाया खान्दा होननायखौ
औ
आरो ओ जोंहा दंबावो ओ मोदोमनाय बिबारखौ होखोमानो हाया
औ मोदोमनाय बिबारखौ मा खोनथादो आरामनो
बेथ' जाहैबाय मोदोमग्रा बिबारा मानो जेरावखि थाया मानो माने बिनि मोदोमनाया माने जेरैथिंबो गोसारखायो आरो ना माने नुस' हायि जायगायाव थाब्लाबो माने बिनि मोदोमनायखौ सङै स सङै जों बेखौ माने नागिरनो हायो दिहुननो हायो आरो ना थिग बेबायदिनो ओ जेरै- मानसि मोजांनि गुन एबा बिनि मावनाय दांनाय बेफोरो माने समाजाव गोसारो होनदों बुजिबाय दा नोंथां।
अ' मानसिनि मावनाय दांनायासो आरोना आं बेखौ बेलेगाव सानदों
औ मानसि मोजांनि गुन माने बेफोरखौ औ।
औ मानसिफ्रा जुदि बुंगोनसो आं सानदों मां बे मोदोमनाय बिबारखौ होखोमानो हाया नालाय बेलेग ओंथियाव थांदोंमोन आरो आंनिया साननाया बिसोरना मा सानफांबाय थायो आरो दे खोन्थाफिनदो नोंथाङा फोरमायफिनदो
ओ बेबादिनो नोंथां ओ गराय नुब्ला सिं बायो होननाय बेखौथ' खोनाबाय जानांगौना नोंथाङा ना
सि
औ गराय नुबला सिोंबाय होननाय माने जेनेबा बे बहाबा थांनो ओंखारनाय मानसिफोरा जेनेबा माबाफोर गाखोग्रा मोनोब्ला माने बेजों गाखोना थांनो लुबैयो आरो ना जेनेबा थाबायनानै थांनो हाया जाफ्लागोन आरो बिसोरो।
औ।
औ -औ- औ मालायखौ नुयोब्ला माने मावहोनानै गाव जिरायनो लुबैनाय आ दुखुखौ माने फोरमायनो बेखौनो बाहायो आरो बे बाथ्रा गावखौ
जेरै गाव मावजोबाबाय ओमफ्राय मालायखौ मा मोनफिननाय बेबायदि
औ -औ जेरै गराय नुब्ला सिमायो औ नोंथां बिदिनो आरो ओ बिदिनो दंबाबो सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम बेखौथ' नोंथाङाबो मिथिगौ खोमा एसे एनैबाबो ना।
औ माने बेयो ओ मानसिनि गुबै आखुखौ माने मिथिनो बारा गोबाव नाङा होनदों आरोना बे बाथ्राखौ फोरमायनो बे बाथ्राफोरखौ बाहायो आरोना। जेरै ओ सिखा गोदानखौ माने मोजां ना गाज्रि बेखौथ' जोङो लोगो लोगो माने मिथिया नालाय बेखौ माने सानथाम सानब्रै दानब्लासो बेखौ मिथिना मोजांना गाज्रि औ बेबायदिनो ओ जेनेबा हिनजाव गोदाननि आखल आखु बेखौबोथ' नों हाबा जागो जाग्रा माने मिथियाना नोंथां बिनि आखलला मोजांना गाज्रि औ बेखौ माने दानथामसो जाबासो माने एसे लासै लासैनो हमदांनो हायो आरोना। बेबदिनो ओ मानसिनि गुबै आखु एबा माने महरफोरखौ बिनि हाबा मावनायनि गेजेरजोंसो माने साननै सानथामसोनि उनाव मिथिनो हायो आरो बेखौ फोरमायनो थाखायनो बे सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम बेखौ बाहायो आरो नोंथां। बुजिबाय दा नोंथां।
औ बुजिबाय नोंथाङा
मा होनदो नोंथां।
नो
मोजां खोनायासै नोंथां।
आन्दलाखारिनो अनलाखारिया आगान गैयै मा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन ना बर'नि
अ' अनला खारियाव आगान थायै होनायमोन खोमा नोंथांना औ माने
ज
बेखौ माने ओ माने जाय बाथ्राह माने गोथौथि गैया माने मा होनगोन बेखौ
अ आब्रुथि गैयि बाथ्रा जानला मानला बुंलाबाय थागोन ना
औ औ नोंथां माने सा साज्रां बाथ्रा होनगोन खोमा बेखौ बर' औ औ माने गोथौथि गैया बै बेखौ औ माने बेबायदि बाथ्राखौ फोरमायनोनो बे बाथ्रा भावखौ बाहायनाय जायो।
अ थारमाने सास्रों बाथ्रा बा जानला माला जानला मानला जानला मानला बुं
औ माने जाथावै राव माने नोंथां जाथावथारै राव आरो माने
अ' जानला मोनला बुंनानै आमफ्राय दा बै बेलेगफोरा खोनासंनो बाखागोन ना जानला मोनला बुंनाय बेबायदिखौ बुंनाय जादों खोमा आरोना बे
औ नोंथां औ बिदिनो। आरो उम जोंहा दंबावोमोन ओ सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा ख्रोमनाया हानो रोङा होननाय बेखौ नोंथाङा खोनाबाय जानांगौ ना नोंथां।
होननानै खोनाबाय नोंथां ओमफ्राय बेनि उनथिखौ गोथौथिखौ बारा एसेबां बुंनो सानाखै नोंथां नोंथाङा बुजिनानै दंब्ला एसे फोरमायना होदो
औ जागोन नोंथां।
औ
मा सोंनाया अरनो रोङा माने जेरै ओ बाराद्राय बुंग्रा मानसि माने बखिबाय थाग्रा मानसिया माने बिसोरो गुबै खामानियाव उदायनो रोङा आरो ना माने बे बाथ्राखौ बे बाथ्रा फावजों फोरमायनाय जायो आरोना। जेरै ओ सैमा सोंनाया माने अरनो रोंङै सैमाया माने जेरै मानसि गोदान नुब्ला बियो माने सोंबाय था योना हां हां सोङो नाथाय बेखौ अरा आरो सोंगोनल आरो बेयाव अरा औ औ बिदिनो आरो अखा खोरोमलाबायनायाबो थ' बेबोथ' बारा हायाना ओरैनो खोरोमोल'सो माब्लाबा हाथारोब्लाबो जेनेबा औ गुबुन दाबसेजों एकदमबारे थांफिनो आरो बिरलांफिनो बिदिनो ओ जेनेबा ओ जेखौबो गोरों दिन्थिनानै माने बांद्राय बुंग्रा मानसिया माने जेबो खामानियाव उदाय रोङा आरोना बिनि बुंनायफोरा माने खालि दुगानायल' जाहैयो।
औ दुगार थारमाने ओरै माव ओरै माव होनबाय थागोन आरो बे मानसिया साजेसन होबाय थागोन थार आरो गावहा हले नाथाय जेबे उदाया
गावहा खामानियाव उराय रोङा आरो औ औ औ गुबुनखौ माने बियो बु-बुंबाय थागोन आरो औ बेखौ फोरमायनो थाखायनो बे बाथ्रा फावखौ बाहायो नोंथां। औ आरो बि दिनो ओ गोबां दङ दंनायाथ' बाथ्रा भावफोरा
गोबां
औ औ नोंथां माने आंबो औ माखासेखौ बावबाय माने बांद्राय गोसोआव गैजोबला आरो नोंथां नोंथाङा माबाफोर मिथियो नामा?
आंथ' बारा बर'नि बाथ्राफोरनि बागै मिथिनाय जायाखै नोंथां आंथ
औ नोंथाङा
खोनायाखै हेलौ औ जोंना समाबो समाबो जाखाबाय नालाय नोंथां लाखिनोसै एबा दोनथ'नोसै नामा होनदोंमोन।
औ नोंथां दे जागोन दे।
दे दे दे गोजोननाय थाबाय नोंथां। उ
औ दे नोंथां उम